औ खोनादों ना आदाया
औ फंबाय खोनादों खोनादों
अ
औ
निजोम हमनि ओ हरनि आदानिसिम आङो सिहरग्रोनाय थाबाय
अ फंबाय गोजोन्नाय थाबाय।
औ आसा खालामो आदाया हरनि खाजाखौ जाखांबाय।
औ औ
औ ओ दासान्दै आदाया जोबोरैनो मोजाङै दं होननानै आङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबो।
औ फंबाय गोजोन्थों।
जानांगौ आदानि न'खरावबो जेब्लायबो मोजाङैनो बेबायदिनो थाबाय थाथों।
औ औ
औ अब्ला आदाया जुदि ओ दसे सम होनो हायोब्ला आदाजों आङो मोननैसो गलाय मोनदेर बिदिनो आयदानि सायाव खोथा सावरायलायनो होननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ दे फंबाय रायलाय जागोन दे।
औ दा आयदाफोरा जाहैबाय आङो गलाय मोनदेर ओ आयदानि सायाव आदानाव सोंलु सोंनायजों लोगोसे सावरायलायनो होननानै सानदों आरो
औ
औ ओ आयदाया जाहैबाय बेबायदि जांहा हाजो ओनसोलाव जा रायजो जानाय सुबुंफोर
औ
आरो हायेन ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोर बेवहाय मा रोखोमनि फारागा दङ?
औ
हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरनि रायजो जानाय आरो हायेन ओनसोलनि रायजोफोरनि सुबुंनि रायजो जानाय लोगोसेनो जोंहा हाजो ओनसोलाव मानो थाब थाबैनो अखाया बांसिन हायो एबा बोथ थोरा बारहावाया मानो हाजो ओनसोलाव गुसुयै थाबाय थायो आरो हायेन ओनसोलाव मानो बेबायदि अखाया गोबां बिबांनि मोना एबा बोथोरा गरम जायो बारहावाया बेफोरनि सायाव आदाया मा बुंनो सानो
अ फंबाय आं बुंनोसै फंनैसो बाथ्रा अ बेनि सिगांनो आं नोंथांखौ जों हर समनि गाहाम हामलायनाय जासिगो यो ओ फंबाया जि सों सोंथि सोंबाय बेनि सो ङाव आं फंनैसो बुंनो लाबाय माने बे हायेन ओनसोल आरो हा हाजो ओनसोल नङा होमबा
औ आदा
औ माने बेबायदिनो माने हा हाजो ओनसोलाव माने हाजो जायगायाव मानि थाखाय अखाया थाब थाब हायो आरो बे ओ जोंनि - समान ओनसोल बा हायेन नङा होमबा बेवहाय अखाया माने सम ओ खम गोलैयो बेनिस सायाव आं बुंग्रोनो सानदो फंबायनि सिगाङाव बै ओ हाजो ओनसोल नङा होमबा फंबाय? ओ गासिबो मिथिगौ जे दंफां लाइफां ओ जेराव थायो बेवहाय माने अखा गोलैनाया बारासिन जायो।
औ
जाय जायगायाव जाय जायगायाव अखाया एसे ओ खम गोलैयो बेवहाय मिथिखा माने ओ बै जायगायाव दंफां लाइ फिफाङा एसे खम
औ औ आदा
बेनि बिदिन्थि हिसाबै मोनथियो जे ओ दं फां जेराव थायो
औ
ओ बेवहाय माने ओ दैखो बा अखा गोलैनायखो जों बांसिन मोनो।
औ नंगौ आदा
मोनथिबायना फंबाय?
औ औ औ नंगौ आदा
जे जेरावहाय दं ओ अखाया खम गोलैयो
औ
बेवहाय माने दंफां लाइफां गैया होननानै जोङो हमना लानाय जायो आरो
औ औ नं
मानो होनो बा दोनै ओ हाजो ओनसोल आरो मा होनना बुङो बेखौ फंबाय?
औ हायेन ओनसोल
सोल नङा होमबा?
औ औ
हाजो ओनसोलाव ओ गोबांद्राय माने मानसिनि न' स' गैया बेवहाय माने मानसि थाया बेवहाय खालि दंफां लाइफांल थायो आरोखि।
औ नंगौ आदा।
औ बै जायगायाव माने ओरैबायदि ओ दंफां लाइफांनि थाखायल अखाया गोबांद्राय फैयो आरो बेवहाय-हाय
औ।
आरो बै हाजो ओनसोलनि मानसिफोरनि ओ जा माइ गायनाय आदब खायदा
औ।
बे एसे आलदा । मा-मानो होनो ब्ला ओजोंहाय ओ माइ गायनाय बा जायखि जाया फसल मावनाय खामानि नङा होमबा फंबाय ।
औ औ बायदिसिना आबाद मावनाय
औ औ बेयो एसे आलदा जायो मानो होनबा बि सिनि जायगाया एसे मानो होनना बुङोबा ओ खम नालाय
औ नंगौ आदा।
बेसोरो एसे एसेल' माने दुब्लि बानायो आरो ।
औ।
बिसोरो बिथांमोना एसेस दुब्लि बानायो । ओमफ्राय बि बाय बिदिनो बिथांमोना खामानिखौ मावो आरो। आरो गुबैयै जाय जायगायाव दंफां लाइफां थागोन बै जायगायाव अखानि गोलैनाया एसे बांसिन जाद्रायो आरो । जेरै दाथ' आंबो एसे हायन ओनसोलाव दंङ नालाय अखाया एसे खम गोलैयो। मानो होनोबा जोंनि ओनसोला एसे लान्दां
औ औ।
ओंखायनो बोथोराव माने अखाया एसे खम गोलैयो । आदसा फंबाय ओ नों नोंथाङा फंबाय नोंथाङा जिबायदि सोंबाय ।
औ।
बेनि सायाव आं जा मिथिगौ एसे बुंबाय। ओ फंबाया हायोबा बेनि सायावबो आं मोनथियै बाथ्राखौ एसे बुंनो हाब बावगोन नामा?
औ औ आदा हागोन।
दे फंबाइ एसे बुंलाय होमबा।
आदायाथ' माखासे मानि मोजां मोजां खोथाफोरखौ खोन्थालांखाबाय।
औ औ।
थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो आंबो आंनि मोनथिनाय एबा आंनि साननानै मोनदांनाय खोथाफोर खौ आदानो फोरमायनो ओ लुबैदों।
औ।
जे हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय ओ राहा। आरो
औ।
जोंनि हायेन ओनसोलनि जा सुबुं फोरनि जिउ खुंनाय राहा बियो माबायदि आलादा एबा फाराग गोनां।
औ।
दा जोंहा हाजो ओनसोल होननानै बुङोब्ला जेरै ओ जों मोनथिनायाव एबा जोंनि साखाथिफोराव थानाय माखासे जे रायजो एबा माखासे जायगाफोराव
औ
जेरै जोंहा मेघालय थाहैबाय शिलं थाहैबाय।
औ
बेबायदिनो हाफ्लं दिमा हासाव बिथिंजाय ओ भुटान थाहैबाय। बेबायदिनो अरुणचलथा हैैबाय।
औ औ।
माखासे मानि बिदि रायजोफोर दङ। जाय माने औ हाजो ओनसोल आरोखि बेफोरो बे हाजो ओ ओनसोलफोराव मा जायो जोङो खायफायाव थांनानै मोनथिहैबाय एबा नुनो मोनहैबाय जे बिसोरनि जिउ खुंनाय आला जा राहाया एसे आलादा आरो
औ औ।
मानो होननानै बुंब्ला बिथांमोना हाजो बेबायदि खर'फोरावहाय गावबा गावनि थानाय न'खौ लुहैनानै बैहाय संसार जाहैयो आरो
औ औ।
बैहाय बिथांमोना जा गावसोरनि जानो गोनां खाजा बेबायदिनो नांगौ मुवाफोरखौ बेबायदि हायेन ओनसोलनिफ्रायहाय जेब्ला हाजोसिम बिसोरो गाव गावबा गावनि न'सिम लांनो थाङो अब्ला बिथांमोना जोबोर खस्थ'यै बेबायदि रुजुम रुजुम खर' रुजुम रुजुम बिसोरो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ हाजो गावसोरनि न'खरसिम बेफोरो लानानै थाङो आरो जेराव माने जोंहा मा मटर गारिखौ जोङो लांजाया बे गोजौआव गाखोजाया सालायजाया ओंखायनो मा जायो बिसोरो ओ गावसोरनो मा खर' रुजुनानै बेबायदिनो गावबा गाव बेबायदि बाननानैहाय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जानाय लोंनाय बेबायदिनो बायदिसिना खाजाफोरखौ लानानै थांनांगौ जायो आरो जबोर खस्थ'यै बिथांमोननि जा दैनि जा राहा एबा दैनि बेबस्था बेफोरखौबो जोबोद नुनानै खस्थ' मोनो आरो बिथांमोनाव जोङो मोनसे बयनिख्रुइ मा होनना बुंगोन बेखौ नोजोर होनो गोनां जेंनाखौ नुयोबा बे जाहैबाय जा जोंनि नेटवार्कनि प्रब्लेम
औ औ
आरो लोगोसेनो मा जोंहा मोब्लिब ब जा प्रब्लेम एबा जेंना
औ
बेखौ जों नुयो आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला हाजो ओनसोलसिम एबा हाजो खर'आव लागैहाय जोङो जेब्ला मोब्लिबनि राहाखौ लांनो गोनां जायो नेटवार्कनि राहाखौ जेब्ला जोङो बेसिम फथायनो लागा जायो अब्ला मा जोबोद उसुबिदा जायो आरोखि
औ नंगौ।
औ आदा
अ देखौ थांबाय औ खोनादों फंबाय खोनादों
औ ना जोंहा बेबायदिनो हायेन ओनसोलावहाय मोब्लिबनि जेंनाबो जोङो नुनो मोना आरो बिदिनो नेटवार्कनि जेंनाखौबो जों नुनो मोना आरोखि आरो लोगोसेनो आदाया बुंनाय बायदि हाजो ओनसोलाव अखानि बिबाङा मानो गोबां एबा बारा होननानै बुङोब्ला बैहाय मा हाजो ओनसोलाव जोंहा गुसु बार बारनाया एसे बारा आरोखि जोंहा जोमैफोरा दाखा दाखा बेवहाय मा ओ हाजो ओनसोलावहाय जोमैफोरा जोबोर खाथियावनोहाय बेबायदि बोहैबाय थायो एबा बेबादिनो हाजोफोराव जोमैफोरा एसे दाखा दाखा जानानैहाय थाब थाबैनो अखाफोरा हायो आरो
औ आरो आंबो हाजो ओनसोलखौ थाहैदोंमोन साननैसो आरो बेवहाय थाहैनानै जोबोर मोजां मोनदों बैफोरनि जा बारहावा बेफोरो जोबोर गुसु आरो जोबोर थाजिम मोनो बेनि जा दाावसिन दाउलानि गाबनाय एम्फौ एनलानि गाबनाय बायदिसिना गारि जा दावराव दावसि बेफोराव खोनानो जों मोना
औ औ औ
ओंखायनो बे हाजो ओनसोलावहाय गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोबोद मा होनना बुङो निजोम आरो मा होनना बुङो सान्थि मोनसे जिउ खुंनायखौ जों नु हुरो आरो
औ एसे सुदेम औ औ
खदा
औ
दा आदाजों सावरायलायनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय आदा
औ औ
औ खोनादों आदाया औ खोनादों आदाया औ औ औ
ओ
बिदिनो उननि समफोराव आरोबाव जोङो औ आदा
उननि समफोराव आरोबाव जोङो मोजां औ
औ दे फंबबाय बुंलाय एसे
ओ उननि समफोराव आरोबाव आदाजों आङो माखासे मोजां मोजां आयदानि सायाव सावरायनानै जोङो फोरमायलायनो मोनगोन आरो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिलायगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय आदा।